हेलौ।
हेलौ।
अ आब ओम। मा खालामदो?
दङो उम जिखुनु दङ दे ओरैनो।
दङ ओरैनो दङ ना?
औ
दा जोङो बेमार आजार गावबा गावनि माबाखौ रायजलायनोसै ना माबायदि,
देहा अ देहानि बागै
खोनादो?
उम
हेलौ
औ खोनादो दे नों खोनायाखै नामा?
खोनादों माने नोंनि माथोखौ इसे लासै खोनादों आङो,
खोनाबाय,
औ
बि
दा जोंनि जों मानसिफोराथ' बयनिबो, बदिया सोलेरा बेनि बे थाबाय थाया नङा होमबा,
उम
बेमारानो बेमार मालाबा थायेमाव लोमजायो, ना, उम ओमफ्राय लोमजाबा मा मा जायो आबआ जेनेबा दा लोमजाबाय लोमजाबा आबआ गावनि देहाखौ माबायदि जोथोन लायो?
आ अ बेमार आजार जानो होदों बे गाव गावनि सायावबो, सोनहरो आरोना गाव गावनै, ए माबा फोनांगोन दै गोरों जानांगोन गोखै इसोनि लोरबां, हेजा बावथिं दाबसिंनो, माबा जायो आरो देहायाबो बेमार आजाराबो, गावनो गावखौ एसे माबा लानांगोन लै, लानांगोन दावनि देहाखौ नायनांगोना होमबानो एसे लोमजाबाबो साजाबाबो गावखौनो नो माबा नांगोन
औ ओमफाय दाथ गरम होननानै जोङो अभेननि थाना फैबाबो जों दारा दुगैनो हाया नङा होमबा डाइरेट फैनानै गरमदो गरम दुगैबा बेहायनो लोमजा खागोन सिगोन आरो मानसिया
जायोना माने आंखौबोबायदि जायो आरो जेनेबा औ थाना फैबाय थाना फैनानै दाय एकदम गरमजों गरम दुगैबाय गोलोमनायजों गोलोमनाय दुगैबाय मानिया हराव गरम माबा एखदम लोमजासिगोन आरो बिदि जायो
आथुर आथुर गरम गरम फैनानानै दु नाया मोजां नङा आरो
ओं ओं
दसे रेस्ट लानांगौ नि उम एसे आरो उनाव दुगै नांगो आरो
ओं ओं खिनथु दुगैनायाबो टाइम थायो दिसन दुगै थाजाया गरम मोनदो होननानै इदिनो गरम मोनथारदो होननानै हराव जेब्ला उन्दुनो उन्दुनो हाबो होमबाना बिराद दुगैयो उम
लाबाय दङो
अ अ फुङावनो मोजांसिन जायो
ओमफ्राय एसे गरमा बांद्रायबा गोलोमनाय मानाय निजिखनो एसे गाज्रि लेथ्रा मोनो नालाय बिनि थाखाय बेलासिफोर दुगैबा एसे सान थानायावनो देहाखौ मोज स्रां मोनो
अ फुङाव दुगैनायानो बयनिख्रुइबो मोनसे मोजांसिन आरो ना। उम माने गावखोबो मोजां मोनबाय गोसोखो ओं गोसोखो मोजां मोनबाय गावखोनो
फुङाव दुगैना लाबा औ। स्र मोनो बुहुत मोजां मोनो देहाखौ। उम रेजें मोनो। नलि नों दुगैयालासिनो हाबा माबा
उम।
गिलिद मोनो मावनो दांनो खुहाबा माया
ओमफाय इदिनो माब्लाबा टाइमाव अबावबा थांथार नांगो गोनां जाबाय होमबाना नों ओ फुङाव ओंखाम जालाङाबा गिस्टिक जानो नागिरो ना।
ओंखाम जालांनांगोन।
उम।
नोङो बानायस्लाबनोबा जोङो जालांनो हायाबाबो हो ओंखामखिनिखोबाबो जालांनांगौ आरो
औ अ।
लागा जाबा टिफिन बाबो लाना थांनांगौ हायोबा जास्लाब गलांनो हायाबा। टिफिन बाबो लाना थांजायो ओम बा देहानि ओं ओं देहानि थाखाय जेने बा बाहेरनि माबा फोरा बारा थिग जाया आरो
ओं।
न'आव बानायनाया जेबो गैथारायानो जाथों मिरामिस ओंखाम गोजायानो जाथों देहानि थाखाय जोबोद मोजां।
औ। इदिनो आरो। आंबो। बुंनो थाङोबा बारा ओंखाम जालांनाय जाया।
ओम। जालांनांदों।
माने फुङावनो थाङोना स्कुलावबो।
ओम।
होनबा नोङो। बोरै बोरै जागोन नोङो दा जेबो मोनथवाखैहो। एक बोसोर दुय बोसोरनि उनाव बिदिनो देहाया माबा मोनसे सो माने जायोना जालाङो लासै लासै। देहायाव थाबनो जानो हायो ओमफ्राय बेमारा जुदि देहायाव जागबा बे थाबनो गाया। बिफोरबायायदि जायो आरो नों दा एख मोनथवाखै उनाव जागोन आरो। माने ओमफ्राय बेफोरबायदि जानायनिफ्राय बासायनो थाखाय गावखौनो नोंनि जि जानाय लोंनाय दैलोंनो गावनिफ्राय जानायनि बायदिसिना माबायाव थानांगोन गावखौनो जोथोन लानांगोन। उम। बे
औ।
आरो।
बिदिनो। मानसिया मालाबा गिस्थि जानानै खिनायफोर जायोबा आबमोनहा माबायदि मुलि खौ बाहायो।
खोनायाखै?
आङो ओरैनो इदि खिनाय मानायफोरनि थाखाय मेडिसिन इदिनि बाहाया आरो
अ बाहायाना आंबो बाहायनाय जाया बाहायनाया।
जेरै खिनाय जानाय मानायफोरा जोंनि जों जुदि मायबा जाफ्लांबा जोंनि देहायाव मायबा औ मिथियाना माखो जाबा मालाबा समाव जाफ्लाङो खिनाय गोबानाय जायो। ओमफ्राय इफोर लेथ्राखौ ओंखारलांनो होनोसो नांगौ आरो जेनेबा
अ अ बेबो मोनसे मोनसेयालाय
राय जाबाथ' जेनेबा जाखानांगोन देसन मेडिसिन ओमफ्राय बाय बांलायावबो सानाङा आरो जेनेबा आंनि म'थ ते आरो आं इनिखायनो जाया ओं बायबांला बाय बांलायाव। आङो जाया आरो
उम
जानांगोन होनाबो साना आङो बायबांलाखो जेनेबा मानसि हिसाबै एसे कन्ट्रलाव थानांगौ इखिनिखो बायबा मोनसे बेआ बुस्थु थु थाङो जों जाफ्लांनो हानाय इखिनिया बाहेर जानांगोन ना जोंनि देहानि
औ औ लोमजाबाबो उम थाब हामथों होननानै खायफा मानसिफोरा थाब थाब मुलि जायोना
उम
उम
मुलिफोरखौ जायो। बै खौ जायो आरोना। ह गाज्रिथ' उन्दैयाबो। ओरैनो नों जानाय लोगो लोगो मोजां मोनो। थांनानै। किटनिनि प्रब्लेम इखो होनो गेसटिकनि फोरखौबो जाबाय थाजाया थाजायाथ' बहुद प्रब्लेम फैयो आरोना उनावसो मोनो प्रब्लेमा उनावसो। फैयो मोनसे मोनसे थार नों जानायावथ' जेबो मोना मोजां मोनो।
उम।
उननि थाखाय फिउसारनि थाखाय नायबा माने जाथावा आरो थाब थाबनो माने आं इदि जादो इखो जानि इदिहाय जाजाथावा आरो नायबा आंनि फारसेथिंनिफ्राय
उम। आंबो जेब्ला लोमजायो आंबो मुलिखौ बाहाया। आङो मोननैल बुस्थु सो बाहायो। बे जाय बै-बे जाहैबाय आयुरवेदिक आर ना नेचारेल मिथिंगायारि नो जाबाय दालाय जोङो दखान गलाफोराव जों माबा मोनोना बोरि मुलि मोनथियोना बरिमुलि खो बोरि मुलिजों मौरोसिजों जायो आङो। बोरि मुलि। खो सामुसआव सिफ्लेबाय सेफ्लेनानै बेहाय मा होनो मौरुसिखौ होना होबाय। होनानै मिस खालामनानै बेखौ आं हराव जाना थायो। होमबानिया मोजां मोनो आरो। एखनों मुलि सुलि जालाय नांला। आरो बेखो गै बोथाराबा मा खालामो बोरै मुलि गैया बा गुजुनाय आनो जा लोम जानायानो जा अब्लाथ' बिदिनो थुलुंसि हाइजें ओमफ्राय मौ रोसि लों लोंङो आरो आं लोंजा आं लोंजाबाबो लोङो इखो
मोननि थाखाय जि मोजां
ओं ओं उम माने मुलिखोनो बारा बाहायखाया आरो
मोजां मोनो
उम आरो बे मालाबा खिनायफोर जाफ्लांङोबा सेमफ्रेम बिजौ फोरखो सेफ्लेनानै लोंनोबो हायोना होमब्लाना थाबसिन हामो।
उम मेडिसिन बाहायबाबो उम देहाया बुहुद लगसन खालायोना जेनेबा जों दा बिजौ होनो बिखौ जाबा जों बे जेबो खहा जाहैया
जा हाया अ अ इफोरखोनो जानांगो। इखोनो जायो। जोंबो जानायालाय।
जानाय नोङो नारो। मोनसे मोनसे खालाय
उम मुलि जानाय लोगो लोगो सिङाव बेल माबा जाहैयो ना? इसिंया खायफा मानसिफोराथ मुलिजोंनो थायो सानो बुंनो थाङोबा बिदि थानोसो नाङा आरो
बिनो
औ दे गोजोननाय थाबाय आब'